औ खोनाबाय नोंथां ओ नोंथां आं नोंनाव हरनायनि जाहोनानो जाबाय आङो सोलोंथाइ ओ जोङो सोलोंथाइखौ ओ लानानै माबायदि ओ ओ बाहायनो हायो बिनि सायाव जों सोलोंथाइखौ मानो थाखाय गोनां बिनि सायाव नोंथाङा आंनो ओ सावरायना होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
ओ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो एसे फोरमायला
औ नंगौ नोंथां जों दिनैनि बे बादायलु मुगायाव जोङो सोलोंथाइ गैयाबा जोङो आगानसेबो जों दावगानो हाया सोलोंथाइयानो जोंनि बयनिबो थाखाय गोनां आरो सोलोंथाइखौ गारनानै जोङो जिउआव मोनसे बो खामानि मावनो हाया
दिनै सोलोंथाइ गैयि मानसिया दिनै सोलोंथाइ गैयाबा दिनै बेंगुरा जानानै थानो गोनां जायो नङा होमब्ला जायजोंनो बेजोंनो बियो थगायजागोन नासयजागोन बेखायनो जोङो सोलोंथाइ लायोब्ला गोगो सोलोंथाइ नुयोबा जों मुलुगावनो जिथिंबो जायगायावनो थाङामानो जोङो जेबो उसुबिदा जानाय नङा आरो जुदि सोलोंथाइ गोरों मानसिया नोङो बेफार आजार मावनाबो जानो हागोन नोङो रांखान्थि ओ गोबां गोदोर गोदोर कममपानि खुलिनानैबो नोङो जानो हागोन बेखायनो जोंनो थाखाय सोलों सोलोंथाय नांगौ सोलोंथाइया अकल साख्रि बाख्रिनि थाखायल' नङा मालाबा नों गावखौ सुंथानो थाखाय बा जिउआव नोङो गोगो सोलोंथाइ लानानै नखर मोनसे फोजौनो थाखायबो नोंनो थाखाय गियान नांगोन नङा होमब्ला मानसियाथ' जोनोम जादों मानसियाथ' गियान सोरजि जिनो हानांगोन नङा होमब्ला गियानखौ अबेनिफ्राय मोनगोन बिगियानखौ नोङो खिथाब नोङो बायदिसिना नों मेगनजों नुनाय बा खिथाब फरायनायनिफ्राय नोङो गियानखौ मोनगोन नङा होमबा नोंथां? बेखायनो जोङो सोलोंथाइ खौ लानांगोन। सोलोंथाइया जोंनो साफ्रोमनिबो जिउआव गोनां आरो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय हाथियार बायसा। जेरै गंसे हाथियारा जेरै- गुलि गैयाबा खारा नङा होमबा? जुदि ओंथि गैया जे सिलाय आनथाबाथ' बे ओंथि गैया नङा होमबा नोंथां? बेनो गुलि नांगोन नङा होमबा बेखौ खारहोनो थाखाय। थिग बिदिनो सोलोंथाइयाबो जोंनि थाखाय हाथियार बायसा। नों जुदि नोङो मानसि जानानै जुदि नों जेबो सोलोंथाइ गैयाबा नों जेबो खामानि मावनो हायाबा बियो मिनिं गैया माने ओंथि गैया आरो बेयो। बेखायनो जोङो सुबुं माहारिया साफ्रोमबो जोङो सोलोंथाइखौ नांगौ। दिनैनि बे दावगालु मुगायाव सोलोंथाइयासो-सोलोंथाइजोंसो जों गसंथेनानै थानो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जेसेबांनो सोलोंगोन नों एसेबांनो नों गियान आरजिनो हागोन नङा होमबा? बेखायनो जोंनि सोलोंथाइया जोंनि थाखाय नोंथांनिबो जिउआव गोनां आंनिबो जिउआव आरो न'खर संसार दानायानो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां आरो। अब्ला आं नोंथांनियाव मिथिनो लुबैदों नोंथां ओ सोलोंथाइखौ आरो जोङो मा मा खामानियाव जों बाहायनानै जों सोलोंथाइखौ जिउ राहा दानायाव खामानि होनो मावनो हायो आरो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
अ नोंथां ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि दानि आथिखाल दावगालु मुगायाव सोलोंथाइया ओ गासिबो फारफ्रोमबो बिथिङावनो माने जोबोरैनो गोनां जानानै फैबाय। ओ सोलोंथाइ गैयै गैयै सासे सु सुबुङा नोंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदि आखाइ थानानैबो, आथिं थानानैबो ओ बेंगुरा जानाय बायदि जों बेखौ नुनो मोनो। ओ जेन' ओ गुबुन गुबुन ओ गोजान गोजान जायगाफोरावबो सोलोंथाइ गैयि मानसिया ओ बेरायनो रायज्लायनो ओ माने हायिबायदि ओ जानानै फैयो आरो। बे बायदिनो फोरोंथाइ बा जोंनि समाज दैदेननाय ओ बिनि सायावबो ओ सासे ओ सोलोंथाइ गोनां सुबुं ओ सु सुबुङासो माने समाजखौ दैदेननो हायो। ओ समाजखौ माबोरै लाङोब्ला फोसाबनो हायो। बे बायदिनो जोंनि माबा मोनसे जेरै- ओ ओ कम्पानिफोराव बा ना माबा मोनसे मोजां ओ सोलोंथाइनि ओ कम्पिउटार बेसिक स्केल बेफोरनि ओ फारसेयावबो जोङो गाव गाव गाव मोनफा मोनफा माने सोलोंथाइनि स्किल गोनां मानसिखौसो माने ओ नागिरो बेफोरबायदि ओ सोलोंथाइनि ओ माबा मोनसे मोनसे ओ जुदि रोंगौथि गैयाब्ला दानि मुगायाव ओ माने रावखौबो ओ लालिया आरो दानि नैबे ओ दावगालु मुगायाव ओ जायहानो गोरोंसिन बेखौसो नागिरो नालाय। ओ बिनि थाखायनो जोङो सोलोंथाइखौ जोबोरैनो ओ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन सोलोंथाइ लानांगौ ओ आरो जाय मानसिया ओ सोलोंथाइ गैया ओ बै बायदि मानसिनि समाजा ओ बा गामियाव बा न'खरा-न'खरावबो जेबो माने ओ माबा मोनसे मोजां ओ गोसोखांनाय बैसिनाव गैया बेबायदिनो ओ सोलोंथाइगैयि ओ मानसिनि गोसोआव ओ जेबो माने गोजौ फारसे सानखांनाय गै गैया आरो बिसोरनि गोसोआव खालि सरासनस्रा माबोरै ओ मोनजानांगौ जानांगौ लोंनांगौ ओ नै बिनि सायावल' बांसिन सानथायाइ थायो ओ माबोरै जोङो ओ समाजखौ दैदेनलांनांगौ बिनि सायाव गोजौ माने हार लांनाय ओ बे हारखौ जों बोरै ओ लांनांगौ बेखौ माने खोब ओ खम बिबांनि लेखा रोङिफोरनाव नुनो मोनो लेखा गोरोंफोरनियाव ओ माने ओ बांसिन ओ नुनो मोनो आरो दा बेबायदिनो जोङो सासे फोरोंगिरि ओ लेखा फरायनानै जेरै सासे फोरोंगिरि जानो जानानै जोङो गावनि जिउखौ दैदेननो हायो फोरोंगिरि जानानैबो आरो रां माहोनो ओ सासे फालांगिरि फालांगिरि जानानैबो आरो गोबां रोखोमनि बिदिनो गावारि ओ माबा मोनसे फिसा फिसा ओ खुलिनानै इन्डास्ट्रिफोर खुलिनानै कम्पानिफोर खुलिनानै ओ बिदिनो जानो हायो आरो नाथाय ओ ओ लेखा रोङै सासे सुबुङा लेखा गोरोंनि बायदि दि ओ माने फरायनो ओ बेफोरबायदि लुगैबाबो हानाय नङा आरो बा गोजानाव बेरायनो बेबायदि बेरायनो सानब्लाबो ओ गाव रोङिनि थाखायनो ओ बैसोरनि ओ थांनानै माबायदि रायलायनांगौ। ओ बिनि सायाव ओ रोंगौथि ओ माने मोनहैया मोनहैया जानानै उन जाना थालाङो आरो। ओ जेरै ओ सासे लेखा गोरों। सुबुङा ओ गोबां गासैबो ओ बिथिङावनो मावनानै जानो हायो। ओ आबाद मावनानैबाबो जोङो लेखा सासे लेखा गोरों सुबुङा ओ सासे ओ लेखा रोङिनि खामानिखौ मावनानै जानो हायो नाथाय लेखा रोङि सुबुङा लेखा गोरोंनि खामानिखौनो जेबो ओ मावनानै मावनो रोङा आरो ओ बेबायदिनो नोंथाङाबो आरोबाव ओ लेखा फरायनायनि ओ माबायदि ओ समाजखौ दैदेननो हायो। नि सायाव एसे फोरमायना होबाव।
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि माने जोङो सोलों नाथाय आरो बे जोंनि समाज दैदेननाया मोननैबो जोबोर खाथि सोमोन्दो गोनां नों थां मानो सोंलोंथायखौ गारनानै समाजखौ गारनानै जोङो मोनसे मानसि माहारिया जोङो गोजौ फारसे आवगायनो हाया आरो जों माबोरै होननानै बुङोब्ला जों सोलोंथाइ गैयाब्ला जों मोनसे समाज मोनसे हारिखौ जों बोरै दैदेनो नाथाय जोंनि मुलुगाथ' दिनै सोलोंथाइजोंसो जोंनि जुजिनाय नङा होमबा। कम्पिटिसन बादायलायनाय मुगा जेरै सोलोंथायाइयानो गैयाब्ला बे मानसिया माबे आयदायाव बिथाङा बादायलायगोन नङा होमबा। गिबि खोथाया बे अब्ला जोङो समाजखौबो आरो गियानानो गैयाबा नोङो जेबो मानसिल' मानसि जानानै थाबाथ' बे मोन। मोनसे समाज रायजोखौथ' दैदेननो हाया ना नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो जोंनो सोलोंथाइजों आरो समाजजों जोङो जोबोर खाथियैनो सोमोन्दो थानाय बियो मोनसे जोंनि मानसि जिउनि बेयो मोनसे मावनांगौ हाबा। जेरै नोङो मोनसे नोगोरानो माने सोलोंथाइयानो मुलुगखौ जोङो सोलाय होजोबबाय नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
जोङो गुस्लाय होनो हायो हबा सोलोंथाइजोंसो दिनै जोङो नोंथांजों रायज्लायदो होननानै। मबाइलजों रायज्लायदो बेबो दिनै सोलोंथाइनि गेजेरनि दावगानायनि गेजेरजोंसो बियो बाहायजादों नङा होमबा। जाय बिथांमोना दिनै इन्जिनियार सफवयार इन्जिनियार बिथांमोना दिनै मबाइ। मबाइलखौ दिहुननानै दिनै रायज्लायनो हादों थिग बिदिनो नोंथांजोंबो आंबो दिनै रायज्लायनो हादों। बेफोरबो मोनसे सोलोंथाइनि जौगानायजोंनो बेयो जानाय। अब्ला जेनेबा समाज दैदेननाया बोरै होननानै बुङोब्ला नोंथां ओ बै समाजा। बोरै नो सासे सोलोंथाय गोनां मानसिया बे गावनि नख'रनिल'। थाखाय नङा बियो रायजोनिबो थाखाय समाजनिबो थाखाय हादोरनिबो थाखाय। थाखाय बियो माने बे सोलोंथाइया गावनि थाखायल' नङा नङा होमबा। बे गावनिबो न'खरनि थाखाय रायजोनि थाखाय आरो बेयो। हादोरनि थाखायबो बियो मोनसे। देरगानाय सोलोंथाइया ओ सोलोंथाइखौ नोङो मोनसे समाजखौ गुस्लाय होनाय। हायो सोलोंथाइानो बिदिनो समाजखौबो नोङो सासे गोरों मानसिया सोलायहोनो हायो। नङा होमबा नोंथां जेरै गोरों गोरों मानसिफोरा दिनै। गोबां गोबां ओ खामानि मावनायजों लोगोसे गोबां सानखांथिनि गेजेरजों। जों गोबां मानसिनो गियान होनो हायो। आरो सोलोंथाइया मोनसे मोनसे बियो बायजानानै लानाय बुस्थु नङा बियो गाव गाव सोलोंनानै लानायसो नङा होनबा नोंथां सोलोंथाइ नोंगो फैसा होनानै नोङो बायनानै लानो हाया नाथाय नोंगो गाव सोलोंनानैसो लानांगोन सोलोंथायखौ बेयो जोंनि थाखाय नोंनि गियाना गुवार जालांगोन नोंथांगा समाजनि सासे दैदेनगिरि सोलोंथाइखोनो नांगोन मोनसे न'खर दानायावबो जोंनो समाजजों गोरोबफानायजों खामानि मावनांगोन। नङा होमबा समाजनि गुबुंले खामानि मावब्ला जोङो न' गंसेया बोरै बायलाङो आरो न'खर गंसेयाव ओ नख'र गंसेयाबो जुदि सोलोंथाइ गैयाबा नख'र गंसेयाबो जुदि हालाय हाफाय जालाङो आरो बेखायनो सोलोंथाइनि बिथिंखौ जोङो गोबां खेथ्रआव जोङो फोरमायनो हायो दिनै साख्रि बाख्रि नांगौब्ला जोङो सोलोंथाइ थाब्लासो जों मोनगोन नङा होमबा सासे हमगारदसिब सिकुरिटि गार्ड जानोबो नोंनो क्लास ओइट पास जानांगौ नङा होमबा गोदोथ' फराय गोदो फरायाबाबो साख्रि माने सिकिउरिटि जानो हायोमोन आथिखालावथ' नोङो क्लास ओइट सार्टिफिकेट होथारनांगोन नोङो नङा होमबा सिकुरिटि जानोब्लाबो नों मोनसे आइडि माने खामानि मावनाय जानायाबो गोरलै नंला आरो नों हाजिरा मावना जानोबो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ जेरै सिकिउरिटि गार्डआबो जेरै जेरै क्लास ओइद दिनै नेट स्लेट नोङो पि ओस डि डक्टरेट डिग्रि लानांगोन। नङा होमबा सोलोंथाइआ जोबोर जौगाबाय आरो नोंथां दिनैनि मुगायाव
औ नंगौ नोंथां औ सुबुं अनजिमा औ सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो ओ आरो सुबुंनि मावनाय दांनाय बांनाय लोगो लोगोनो ओ जोंनि सोलोंथाइयाबो ओ जोबोरैनो ओ दावगाबोबाय नङा होमबा नोंथाङा जौगाबाय बिनि थाखायनो जों खोब ओ जोंनि समफोनदाबो जोब्बाय नोंथां औ बिदिब्ला बेयावनो दोन्थ'नोसै नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो औ‌